हेल' नोंथां
औ खोनादों नोंथां
औ नोंथांजों आङो मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै नोंथांखौ कल हरनाय जादोंमोन सावराय जागोन ना नोंथां?
औ सावराय जागोन नोंथां।
औ बिदिब्ला आयदायानो जाहैबाय जौ। ओ एसे फोरमायग्रोना होनसै नामा नोंथां?
औ जागोन दे।
औ जोङो जौखौ बुंनो थाङोब्लाथ' जोंना गोदोनिफ्रायनो बाहायबोखानाय आरो। ओ बेखौ जोङो बायदिसिना हाबाफोराव बाहायनायखौ नुदों जेरैबायदि गोदो जोंना लावखार ओंखाम जानाय फोराव बाहायोमोन। बिब्दिनो जोङो दासिमबो बाहायनायखौ नुयो आरो लावखार ओंखाम जा नायाव नङाब्ला जोंना जेब्ला बैसाग बैसागु फैयो अब्लाबो जोंहा गोदो जेरै बैसागु मागिनो थाङोब्ला ओ बैसागु रंजानो फैग्राफोरनो जौ बिदै होयोमोन। बिब्दि हुदाखौबो जोङो दासिमबो नुनो थाङो आरो। बेबायदिनो जोङो बायदिसि ना हाबा हुखाफोरावबो जोङो जौफोरखौ बाहायनाय नुयो आरो। जोङो जौखौ बानायनो गोनांब्ला गिबियावनो एमावनि गोनांथि जायो आरो नोंथांनो एमाव बानायनायखौ एसे फोरमायग्रोनोसै।
ओं।
जोङो एमावखौ बानायनो गोनांब्ला माइरंनि गोनांथि जायो बेखौ जोङो न'नि माइरंजोंबो बानायनायखौ नुदों नङाब्ला सालानि माइरंफोरजोंबो बानायनायखौ नुदों आरो बेखौ जोङो गिबियावनो सोमग्रोनानै दोननाय जायो बेनि उनाव जोङो मिथिंगानि फ्राय मोननाय जेरैबादि मोखोना बिलाइ ओ खान्थाल बिलाइ आरो रैमालि बिलाइ आरो दावस जि आइथें थेमा बिलाइ बायदिखौ लाबोनाय जायो आरो जाहाथे एमावा गोदै जानाय बायदि। बेनि उनाव जोङो सोमनानै दैनाय माइरंखौ मोजाङै ओ सुखांनानै बोखांना बेखौ ओ बे जाा मोखोना बिलाइ बायदिफोरजों देनाय जायो आरो। बेखौ जोङो गोदो जेरै दिंखियाव नङाब्ला उवालफेराव देनाय जायोमोन। बिब्दियैनो दासिमबो आइजोफोरखौ जोङो देनायखौ नुयो आरो। बिब्दिनो जोङो बेखौ देखांनानै ओ मोजाङै ओ जेब्ला बियो मिहि जायो अब्ला जोङो बेखौ दालाफोराव नङाब्ला बायदिसि ना थौफोराव बोखांनानै बेवहाय दै लगायनानै जोङो बेखौ लारु बायदि गथा गथा खालामनाय जायो आरो। बेनि उनाव ओ जोङो एमाव गोरानफोर दंखायोब्ला बेखौ सिफ्रुना होनानै बेनि सायाव ओ फोनना होनाय जायो आरो बेनि उनाव एमावा जोंना राननाय बायदियै जोङो सायाव हिफोरजों खोबनानै आरो बेनि सायाव जिगाबफोर होनानै दोननाय जायो आरो। बेनि उनाव जों बेखौ मोजाङै साननै सानथामसो सानदुंफोराव फोराननाय खौबो नुदों आरो। आरो बेखौ रानोब्ला जोङो गोबाव समसिम एमाउआ थानाय बायदि जोङो बेखौ सोदौआव नङाब्ला खायसेखौ जोङो ओ बथल बायदिसिनायाव सोना दोननायखौ नुदों आरो। बेनि उनाव जोङो एमाव बानायखांनायनि उनाव जौ बानायनो थाखायबो जोंहा माइरंनि गोनांथि जायो आरो जोंहा जौखौ बानायनाय बुङोब्ला जोंखौ ओ जौखौ मोननै रोखोमनि बानायनायखौ नुयो आरो जेरै जौ गोरान आरो जौ गिसि जोङो जौ ओ गोरानखौ बानायनो गोनांब्ला गिबियावनो माइरंखौ ओंखाम बायदि संनानै लानाय जायो आरो बेनि उनाव बे खौ ओ बखनानै प्लास्टिक बायदिसिनायाव लानानै बेवहाय दै गुसुफोर सारना होनाय जायो आरो जाहाथे बेयो गुसु जानाय बायदि। बेनि उनाव ओ जेब्ला ओंखामा गुसु जायो अब्ला बेवहाय जोङो बानाय खानानै लानाय एमावखौ ओ सिफ्र्लुनानै बेवहाय गलायनाय जायो आरो। बेनि उनाव बेखौ जोङो ओ सानथाम बा सानब्रैनि थाखाय ओ बेखौ सेवनो होनाय होनो दोननाय जायो आरो। जेब्ला बेयाव सेवो अब्ला जोङो बेखौ थौफोराव बोखांनानै बेवहाय दै होना लानाय जायो आरो जाहाथे बे खौ जोङो ओ जौ गोरान बानायोब्ला बेयो अर सावो नालाय बेयो सिङाव थांनानै अफ्रिफोरा खोमै बायदि ओ बेनि उनाव जोंनो जौ गोरान बानायनो थाखाय मोनथाम आगजुनि गोनांथि जायो जेरैबायदि गाहायावथ जोंना खान्था थाखाबाय आरो बेनि सायाव जोंना फाइला बुङो बेखौ ओ आरो फाइभ बायदिसिना थायो आरो आरो साथाराव जोंना हान्था थायो आरो जेराव जोंना दो दै दैयो बेबादिनो जोंना जौ गोराना खफ बानानै खफनिफ्राय ओंखारनाय जायो आरो बिब्दिनो ओ जोंना जौ बिसि बानायनायावबो माइरंनि गोनांथि जायो जोंहा जौगिसिखौ बायदिसिना माइ रंजों बानायनाय जायो आरो जोङो जेरैबायदि सालानि माइरंजोंबो बानायनायखौ नुयो नङाब्ला जोङो ननि माइरंजोंबो आरो खायसेखौ जोङो माइब्राजों नङाब्ला खायसेखौ माइरं गोसोम बायदिजोंबो बानायनायखौ नुयो आरो जोङो बेबायदिनो जेब्ला जोङो ओ जौगुसि बानायगोन अब्ला जोङो ओ जेरै जौ गोरान बानायनायाव ओंखाम बायदि संनानै लादोंमोन। बिब्दिनो बेखौबो जोङो संनानै लाग्रोनाय जायो आरो ओ ना थाय जोङो बेवहाय एमावखौ एसे खम होनाय जायो आरो जाहाथे जौआ एसे ओ मा होनो गोदै जानाय बायदि बेनि उनाव ओ जोङो जौखौ ओ बायदिसिना जेरै गोदो हाबा नङाब्ला ओ जेरै मागो बायदिसिनााव बाहायोमोन बि दिबो जोङो दासिमबो बाहायनायखौ नुनो थाङो आरो बेबायदिनो जोङो ओ माइरं गोसोमनि बानायनाय जौआबो एखेयानो आरो। जोङो गोदोसो खोनादोंमोन दे बिब्दि जौखौ जोङो ओ आबादफोर मावनायफोरावसो एसे मेंनाय फो खौ खारहो थाखाय बाहायोमोन होननानै नाथाय जोङो दानि समाव नायनो थाङोब्ला लाइमोनफोरखौ बिब्दिखौ जोङो बांसिन बाहायनानै गावनि जिउफोरखौनो फोजोबस्रांनानै लानायखौ नुदों आरो। ओ जोङो सानोब्ला बिदि जौफोरखौ बाहायिआानो गाहाम नाथाय जोङो खायसे आयजोफोरखौ ओ बिब्दि न'खरफोरखौ ओ दैदेननो थाखायबो बाहायनायखौ नुदों आरो खायसे न'खरनि जिब जुनार फिसिनाय जेरै अमा बायदिसिना फिसिनायावथ' जोंना अफ्रिफोरखौ होनाय जायो ना लाय बेनिखायबो सावनायखौ नुयो आरो खायसे आइजोफोरखौ आरो जोङो हांसो बायदिसिनाबो बायदिसिनाफोरनोबो जोङो गुन्दैफोरजों लगायना होनायखौबो जोङो नुनो मोनदों आरो नोंथां। औ बिब्दिब्ला नों थाङाबो ओ बेनि बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा जौआ ओ माबोरै बानायो बा जौवा जोंनि थाखाय मोजां ना गाज्रि
हागोन-हागोन नोंथां थारैनो दा जोंहा जौ होनना बुङोब्ला ओ जोंहा बर'फोरा गोदोनिफ्रायनो जौखौ बाहायनायखो जों खोनानो मोनबोदों आरो नोंथां जेरै गोदोनि हाबायाव जोंहा बर'फोरा बेदरनि आलि ओ जौनि फुख्रि बिब्दि बाहायबोनायखौ माने खोनानो मोनदों
औ
थिग बेबायदिनो जौ-जौआ ओ बर'फोरनि एबा खायसे सुबुंनि माने जिउ राहानि थाखायबो मोनसे ओ खामानि आरो खायसेया ओ जौखौ ओ संनानै एबा फाननानै गावनि न'खरखौ ओ सामलायनायनि थाखाय ओ बाहायबोदों आरो दा गिबियावनो ओ जौखौ माबोरै बानायो जोंनो गिबियाव मा नांगोन नोंथाङा एसे फोरमायना होबाय दा बिब्दिनो आङो ओ जोंनि जायगायाव एबा खाथि खालायाव ओजौखौ माबायदि बानायो आं एसे फोरमायना होनोसै नोंथांनो दा नोंथाङा ओ बुंखाबाय सिगाङावनो जोंनो एमाव नांग्रोगोन दा जोङो एमाव बानायनोब्ला जोंहा न'नि माइरं एबा नोंथाङा बुंखाबाय ओ सालानि एबा खाथि खालानि ओ बाजारफोराव मोननाय माइरं दा बे माइरंखौ सोमग्रोना लानांगोन नैजि मिनिट एबा थामजि मिनिट जाहाथे बियो गुरै जायो दा बै ओ माइरंखौ जोङो सोमना दोनखांनानै जोंनो ओ मिथिंगायारि जेरै ओ आनारस बिलाइ ओ बिबदिनो ओ मोखना बिलाइ आरो बिब्दि मोनसे ओ दोंबावो जे एमावखौ मोदोम होनो हानाय मोनसे बिबार एबा ओ बेखौ जोङो दंफांबो बुंगोन बेखौ दोङो बस बुङो आरो नोंथां नोंथाङा खोनादोंना खोनायाखै थाय बे बिफांनि मुंखौ दा बै बिफाङा माने एमावखौ मोदोम होयो आरो दा जोंनो मिथिंगानि मोननाय जेरै बिलाइ लाइफांफोरखौ जोङो बुथुमग्रोगोन आरो बुथुमखांनानै जोङो ओ मोजाङै बेखौ जोङो सुगोन दैजों लोगोसे दा जोंहा दहाय आं बुंखाबाय जे जोङो दै- दैयाव ओ नैजि एबा थामजि मिनिट सोमना दोनग्रोगोन बै सोमनायखौ जों बोखांनानै ओ दैया राननाय हिसाबै जोङो बेखौ खिरखायाव दोनगोन आरो दसे दोनखांनायनि उनाव जोङो जा आनारस बिलाइ एबा ओ मोखना बिलाइ बेफोरखौ जोङो गलाय मोनदेर एबा जमा खालामनानै ओ थबसिनि गेजेरजों एबा ओ दिंखिनि गेजेरजों जोङो देनानै मिस मिस खालामनाय जायो आरो बेखौ जोङो नानै जेब्ला बियो गुन्दै जाजोबो अब्ला जों बेखौ ओ थरसे थरसे लारुनि महर होनाय जायो आरो मानोना जों खनसेनो जुदि बेखौ ओ जमायै ओ जुथुमोब्ला अब्ला बियो माने राननाय नङा एबा ओ जोंनि जौ बानायनायनि ओ जे जोंनि खान्थि बियो माने जानाय नङा आरो। जेरै एमाव महरै बियो जानाय नाङा बेनि थाखायनो जोंहा बेखौ। थरसे थरसे लावारु बानायनानै लाग्रोगोन। बेखौ लाखांनायनि उनाव जों बेखौ। स्नि सान एबा नैजिबा सान बिब्दि जोङो सानदुङआव फोरानांगोन आरो। ओ-मोजाङै राननायनि थाखाय दा बेखौ फोरानखांनानै जोंहा। फैबाय ओ-जौ बानायनाय। दा जोंहा बानायनोब्ला नोंथाङा बुंलां हाबाय दहायनो। जोङो माइब्रानिबो लानो हायो एबा जों जानाय माइरं बायदि रोखोमनि थायो। बै माइरंखौ जोङो ओंखाम बायसा संना लानांगोन। दा बेखौ जोङो संनानै लाखांना जोङो दाबसे जायगायाव एबा थालिर बिराय एबा प्लास्टिकआव जोङो बेखौ मोजाङै ओ लामगोन आरो एबा गोसारलनानै दोनगोन आरो बिनि दैया राननाय हिसाबै। दा बेखौबो जोङो ओ- ओ नै सान एबा थाम सान बिबदि फोरानांगोन आरो खायसेया ओ नै सानफोरावनो जायो बिबदि फोराननानै जोङो बेखौ ओ दोनगोन आरो इसिङाव एबा न सिङाव दा बियो जुदि रेडि जाखा थांनायनि उनाव जोङो बेखौ ओ खान्था एबा दोआव जोङो। दोनगोन आरो दै होनानै नांगौ बिबांनि। बिब्दि दोननानै जोङो बाखार औ सरि नोंथां आङो बाकार बाहायनायखौ बुंनो एसे बावगारलांदों। दा बाखारखौ जों माने फोराननायाव। जे जों फोरानदोंमोन ना बेखौ गोरा गोरा खालामनायखौ माने सिफ्रुनानै। बे जों ओंखाम बैसा संनाय माइरंआव। गलाय मोनदेर खालामो बिब्दि खालामखांनानै जोङो बेखौ नै सान। दोनो आरो बिदि दोनखांनानै जोङो। ओ-एमावजों लोगोसे जोंनि ओंखाम संनाया जुदि गलाय मोन्देर जाजोबोब्ला अब्ला जों बेखौ हान्थायाव। नांगौ बिबांनि दै होनानै। खोबना दोनो आरो जाहाथे बियो बिदै जायो। दा बिब्दिनो ओ-खायसेया। ओ-लोंग्रोनो थाखाय एसे एनै लोंग्रोयो। दा बिब्दिनो ओ-जौ जौ गोराना जायो आरो दा जौ गिसिबो माने मोननै आदबनि थायो नोंथाङा बुंनोां हाबाय। जोंहा जौगिसे गोरान मोननै थायो होननानै। दा बैफोर जौखौ जोङो जोंनि। जेरै बरनि हारिमु बैसागो बोथोराव जोङो लोंबोनायखौ नुनो मोनदों। दा बिब्दिनो गोबां रोखोमनि दङ आरो नोंथां दा जोंहा। समाबो जाना फैबाय ओंखायनो बुंजोबनो हायासै बिनि थाखायनो नोनथांसिम। ओ-निहा निमाहा बिद थाबाय ओ-दा नोंथाङाबो जाखिनि बुंबाय। जोबोद गोजोननाय थाबाय आरो नोंथांनिसिम।
औ गोजोननाय थाबाय नोंथां।